औ-औ-औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला जों दिनैहाय बर'फोरनि बाथोन बाथोननि सायाव जोङो सावरायनाय जासिगोन
औ
बिदिब्ला आं एसे बेखेव लांग्रोसो नामा नोंथां
औ दे बेखेवलांजायो
बाथोन होनोबोला बियो बर'नि मोनसे जाग्रा जामुं बेखौहाय बर'फोराहाय जायो बर'फोराहाय बाथोन हिसाबै ना खांख्राइ उराउद फुदिना दुन्दिया सामब्राम बिलाइ सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास नाफाम आलु बिदिनो गोबां दं आरो बेफोरखौ बर'फ्राहाय मा बाथोन हिसाबै जायो
औ
आरोबाव दायोथ' दैज्लांनि सम बांसिन बर'फोराहाय बाथोन जानो मोजां मोनो। सिगां समाव मा जोंनिहाय आबादारिफोराहाय फुंनि समावनो जेनेबा दाउज्ला गेसेेर जेननाय समावनो हालखौ हुनोलाङोमोन‌ आरो बेजोंनो समान समाननो जोंनि आयजोफोराबो जायफोर माइ गायो बिसोरबो सिखारफानो गोनां जायोमोन। सिखारनाय लोगो लोगो बिसोर ओंखामखौ सङोमोन आरो
औ
बे समावहाय जोंनिया दुब्लियाव थांनो थाखाय हाखु दाखु जायोमोन। फुंनि समाव बिनिखायनो सम थोब्ले माब्ले जानायनि था खाय बर' आइजोफोरा मा नाफोर खांख्राइफोर लाबोनानै दोननाय दंब्ला नाफोरखौ सावनानै खांख्राइफोरखौबो सावनानैहाय बानलु सामब्राम गु फुर होनानै देनानै लाङोमोन आरो बाथोन देनो थाखाय जोंहा थब थफसि मोनसे थायो आरो थफसि आखाइ थायो बियो खायफाबा बेखौहाय जोङो लहानि बानायो आरो खायफाबा दं फांनिबो जोङो बानायनाय नुयो सिगां समावथ' बांसिनानो जोङो थंफा दंफांनि थफिखौ जोङो नुनो मोनोमोन।
औ
अ ना जेनेबा नाफोरखौबो जोङो बाथोन जायो। सिगां समनि बाथोन जानाया मा बांसिनै सावनानै जायोमोन। आथिखालाव जोङो बेखौहाय एसे सोलायबोनाय नुबाय। आथिखालाव माने नाफोरखौबो सावनानै बारा जालिया आरो। सावनानै जेनेबा बाथोन जालिया जेनेबा थावजों एवनानैसो सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास दुन्दिया बायदिसिना होफबनानै देनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो। सिगांनि समाव मा जोंनिया सावनानै नाखौबो सावबाय खांख्राइफोर दंबा खांख्राइफोरखौबो सावबाय आरो बिदिनो जोंनिया गांजेमाफोर मोनोबा गांजेमाफोरखौबो सावबाय बेनिफ्राय जोंनिया बांसिनैहाय सामब्राम पियासनिखौ बारा बाहायामोन सामब्राम गुफुर सामब्राम गुफुरखौनो बर'फ्रा बांसिनै बाहायोमोन आरो। सामब्राम गुफुर बानलु गोरान बेफोरखौ होनानै देनाय जायोमोन आरो।
ओ
आरोहाय जोंहाहाय मोनसे दङ फुदिना बे फुदिना खौबो बर' फोराहाय बाथोन जायो बेखौहाय बिनि बिलाइखौहाय जानाय जायो। बेवहायबो बानलु सामब्राम पियास सामब्राम गुफुर होननानै बाथोन देनानै जानाय जायो। आरो मोनसे जोंनियाहाय उराउद दङ। जायनि बेदराहाय हालदै बायदि जायो बेखौहाय जोंनि बर' फ्रानो फारैनो खांख्राइजों खांख्राइजों बाथोन देनानै जानाय जायो आरो। जेनेबा खांख्राइफोरखौबो जोङो सिगाङावनो सावनानै लाबाय उराउद खौबो मोजाङै सुनानै लाबाय बियो मोनसे बेदर। बायदि जायो उरा उराहाय हालदै बायदि। आरोबाव जोङो बानलु बानलुफोरखौबो जोङो बांसिनानो सिगांनि समावथ' सावखायोसोमोन आथिखालनि बायदि एवनाय जायामोन बानलुफोरखौबो लाबाय आरो बिदिनो जोङो सामब्राम बिलाइफोर दंबा होबाय सामब्राम गुफुर सामब्राम पियास बेफोरबायदि होनानै जोङो देनानै जायो आरो
ओ
आरोबाव दङ जोंहा हाय मोनसे खारौ खान्दाय आथिखालाव बेखौ बांसिन मानसि फोरानो मा एवनानैसो जायो सिगांनि समाव मा खारौ फानदायखौबो मोन आरो नेेनानै बेखौबो बाथोन देनानै जानाय जायोमोन आंबो सिगांहाय जोंनियाहाय आबै दंमोन ना बे समावहाय आंबो खेबसे मोनजाखांबाय आरो बेखौहाय आथिखालावनो फ्रायानो माने बेखौहाय एवनानैसो जानायखौ आं नुबोबाय आरो
उम
बिदिब्ला आरो दंबावो जोंहा हाय नाफाम नाफामखौबो जोङो बाथोन हिसाबैनो लानांगोन मानोना नाफामखौ ना गोरान आरो थास' थास' बिसंजोंहाय जोङो देनाय जायो देखांनायनि उनाव बे खौहाय बयमावहाय मास मोनसेहालै दोनाय जायो दिनि उनाव जोङो बेखौहाय जानाय जायो आरो आरो दङ जोंहाहाय आलु आलुखौबो बर'फोरा बाथोन हिसाबै जायो जेब्ला बर'फोरा आलुखौ ओंख्रि जानो आंगायबाय अब्लाहाय मा आलुखौबो जेनेबा रुनानै बेवहाय सामब्राम पियास सामब्राम गुफुर सामब्राम बिलाइ दुन्दिया बेफोरबायदि होनानै बेखौहाय थ'फि आखाइजों नङाब्ला गिलासफोरजोंहाय थुग्लिनानैहाय जोङो बाथोन खालामनानै जों जायो आरो आलुखौबो
अ औ
उम बिदिनो बर'फोराथ' जोंनियाहाय बाथोन जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारिखा आरोबाव जोंहा बेफोरबायदि बाथोनफोर थादेरोब्ला जोंनियाहाय ओंखामा बारा हाबो हाब्रेलायो ओंखाम जानाय समावहाय बिदिब्ला नोंथाङाबो बर'फोरनि बाथोन जानायनि सायाव एसे फोरमायलांदो नामा
औ फोरमायनो हागोन ओ बर'फोराथ' बाथोन जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबांखौनो ओ खोन्थाखाबाय थेवब्लाबो आंनि आंनि नोजोरजों आं मा मा मोनथिगौ नोंथांनो एसे फोरमायनो होननानै आङो सानबाय आ बाथोन होननानै बुङोब्ला नोंथाङा दहायनि ना बाथोन ओ खांख्राइ बाथोन गांजेमा बाथोन बेफोरथ' बर'फोरनि ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय मोनसे दोरोङारि जाग्राफोरनि मादावनो होननानै बुंजायो आरो आथिखालावबो बर'फोरा ओ बेफोरखौ बेफोरनि बाथोनखौल' जायालासिनो गुबुन गुबुन रोखोमैबो बाथोन जानायखौ गोबां नुनो मोननाय जायो बेफोर बाथोन जानायनि ओ एसे सोमोन्दै एसे आं खोन्थालांनो सानदों ओ बुदफोरखौबो बाथोन जायो दा आथिखालाव बुद बाथोनखौबो जानाय नुनाय नुनो मोननाय जायो बुद बाथोन आरो नाफोर बायदिसिना गैयाब्लाबो हमनानै ला नोंङो माब्लाबानि समाव बानलु बाथोनबो जानाय नुनो मोनो बानलु बाथोन जायो आरो पियास बाथोनखौबो जानाय नुनो मोनो बेफोरखौबो बर'फोरा बनायनानै जायो। बेफोरखौ बानायनानै जानायावबो बर'फोरा बिदिनो पियास बाथोन बानायना जानायाव सिगांङावनो पियासखौहाय मिहि मिहि हाना लानानै बेखौ थावाव हाय एवना लानानै एवना लानायजों लोगोसे बानलुफोरखौबो एवना लानाय जायो मा मा होनांगौ बेफोरखौ एवो बे आरो बेयाव हाइजें सामब्राम गुफुर बायदिसिना होनानै आरो संख्रि होनानै बेफोरखौ देनानै बाथोन खालामनानै जायो आरो बानलु बाथोनावबोथ' बर'फोरा बानलुफोरखौहाय सावना लानानै सामब्राम गुफुर हाइजें फोरबायदिनो होनानै देनानै जायो आरो नुनो मोनबावो बिलाहिफोरखौबो बर'फोरा बाथोन खालामामनानै जायो। बिलाहि बाथोन होननानै बुङोब्ला जोंङो बिलाहिखौ गुबुन गुबुनखौ हमनानै ला खाना लाबोनानै बेखौहाय अराव सावनाय जायो सावना लानानै आरो बेखौहाय बाथोन होननानै बुंङोब्ला बेखौ देनानै बानायनाय जाया बेखौहाय बिलाहिखौ सावना लानानै बेखौ सिफ्लेनानै बेवहाय सामब्राम गुफुर बानलु संख्रि होनानैहाय सिफ्लेना जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बाथोन होननानै बुंङोब्ला गोबां रोखोमनि बाथोन खालामनानै जानाया जोंनि सावरायनायाव थालांबावनो हागौ नाथाय आंङो जेसेबांखिनि आंनि नोजोरजों मोनदों। आं बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायबाय आरो बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो बाथोनखौ जाबोबाय थादों। आरो दासिमबो जाबाय थायो आरो बेनि गेजेरावनो आं दा बुंनाय बाथोन जानायनि हमनानै ला बुटखौ बाथोन बानायना जानाय बेफोरो जानांगौ गोदोनि समाव गोदो गोदायनि समाव गैयामोनबो जानो हागौ नाथाय बेफोरो हमनानै ला दा गुबुन हारिफोरनिफ्राय फैनाय होननानै बुंजायो। गुबुन हारिफोरनिफ्राय नुनानै सोलोंनानै जानाय होननानै बुंजायो। आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बाथोन बानायनानै जायो होननानै बुंङोब्ला ओ मा बे मा होनोमोन मुदुमफुर बिबार मुदुमफुर बिबारखौबो बासन खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो आंबो बेखौ बांद्राय मिथियामोन खिन्थु आथिखालाव बेखौबो बाथोन खालामनानै जायो जायखौ आंङो खायसे लोगोनिफ्राय मिथिनानै मोनदों नोंथां
अ नंगौ
फाय एवना जानानै बेखौबो ओ बाथोन देनानै जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आंङो
नोंथांङा थिगखौनो बुंदों आंङो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों नोंथांनि सिगांङावहाय मुदुर बाथोन आंबो दहायहाय बावनानैसो थालांदों। मानिे मुदुफुल बिबारनि बाथोनखौ जोंहाबो जानाय जायो आरो आरो मोनसे दंबावो सयाबिन बेखौबोहाय जोंहा न'आवहाय बाथोन जानाय जायो। नोंथांङाबो औ
बर'नि बाथोन जानायनि सोमोन्दै जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोननाय जायो। बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समाबो बांसिगोन नामा? दोनथलायजा सिगोन नामा नोंथां
दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंजों दसे सम रायज्लायफानायनि थाखाय
औ